औ खोनादोंब्लाा
औ खोनादों देलाय बुंलाय आं नै ओरैनो जनानै दं आरो दायो
अ नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदोंमोन नामा
आं मावाखै मावनाया ओरैनो जनानैसो दङ
अ' अब्ला आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आङो नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन।
अब्ला आङो उम खेला दुलानि सायावहाय नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आङो।
औ सावरायजागोन।
औ ओ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा मा खेलाफोर गेलेयो दासान्दि?
जोंनि ओनसोलावथ' खेलाफोरा जों नुनो मोनो जि जों बुलुर बुलुर गेलेयो जोलुर गेलेयो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों खेला नुनो मोनो आरो खाबादि बिदिनो बायदि बायदि जों नुनो मोनो फिथुफोर गेलेयो जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि खाथि खाला ओनसोल फोरावहाय जिथु जों बेखौ जोग्रा फोथार बायदि बायदि बुग्रा फोथारफोराव जों बेफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोराव औ बिदिनो बाय दि बायदि जों खेलाफोर गेलेनाय मोनो जिथु बेखौहाय जों गेदेर बेजों सोरबा मानसिफोरनि राहा हा जिउ राहा खुंनायबो जों नुनो मोनदों गेदेमा गोलाव मानसिबो जानाय जों नुनो मोन्दों जोंनि मेगनफोराव, नङा होनब्ला?
औ
नोंथां नोंथांनि हिसाबै माबोरै माबोरै खेल गेलेनायजों जों जौगानो हागोन?
उम माबोरै गेलेनो हायो होनोब्लाथ' ओ नों गिबियावनो नोंहा खेलानि सायावहाय माने ओ इन्टारेस्ट थानांगोन नोंहा खेलानि सायाव ओमफ्राय लोगोसे नोंहा ओ टेलेन्टजों लोगोसे स्किलबो थानांगोन नोंहा जे नों मा मोनसे खेलाखौ नोङो मोजां मोनो नों बिनि सायाव माने नोंहा स्किल थानांगोन बिनि बे खेलानि जेरै हमनानै ला नों थाङा ओ जोलुरखौ माने मोजां मोनो गेलेनो ओमफ्राय नों थाङा जोबोर मोजां गेलेनोबो हायो ओमबाना नोंथाङा बिदिनो माखासे जायगाफोरावहाय ओ ट्रायलफोर गेलेनो हागोन आरो नङाब्ला माखासे जायगाफोरावहाय टुरनामेन्ट फोरबो गेलेनो हागोन बेयावहाय माखासे आ आलासिफोर फैयो जाय आलासि फोरा जुदि नोंथांनि खेला गेलेनाया जोबोर मोजां अब्ला नोंथां खौ माने सायख'नाय जागोन आरोना।
औ औ।
जेरावहाय नोंथाङा ओ गिबियाव डिस्ट्रिक लेभेलावहाय गेलेनो हाग्रोगोन। जुदि नोंथाङा। बे डिस्ट्रिक लेभेलावहाय बा जिल्ला लेभेलावहाय। मोजाङै गेलेनो हायो। अब्ला नोंथाङा ओ स्टेट लेभेलाव सहैगोन। आरो बिदिनो बुङो। थाङोब्ला नेसनेल लेभेल दं ओमफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेल दं। जुदि नोंथाङा मोजां। मोजां गेलांनो हायो अब्ला नों। नोंथाङा ओ बे खेला गेलेनायजोंनो नोंथांनि लाइफखौ मोजां खालामनो हागोन आरो। लोगोसे। से फैसाफोरबो खामायनो हागोन।
औ औ।
मानो होनोब्ला बेफोर खेलाफोरखौ गेलेनानैबो। गोबां फैसा मोनो। माने कौथि कौथि फैसा मोनो गोबांनो लाख लाख फैसा मोनो। औ बिदिनो आरो जुदि जों बे खेलाखौ माने ओ बिदिनो टेलेन्टेड मानसि नांगौब्ला। अब्ला। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय गेलेग्रा फोथार थानांगोन आरो। गेलेग्रा फोथार थानायजों लोगोसे। बेवहाय माखासे सुबिदाफोरबो थानांगोन। जे जायगाया। जायगाया मोजां जानांगोन। आरो बेयाव। ओमफ्राय माने नों नों सासेल'जों नोङो बे खेलाखौ गेलेनो हाया। बेवहाय गोबां। बुंनांगौ जायो। मिनिमाम मोन बुंनो थाङोब्ला मोनसे हानजायाव सा जिसे थायो नङा होनब्ला
औ नंगौ।
औ अब्ला मोननै हानजाजों सा नैजिनै जागोन।
औ।
बेफोरबायाददि गेलेयो आरो। अब्ला नों। नोंथाङा बे जोलुर जोलुर खेलाखौ मिथिना मिथिया।
औ आं मोनथियो
औ नोंथांङा माबायदि गेलेयो मिथिनाया मिथिया ओमफ्राय जे बेवहाय मा-मा नेम खान्थिफोर दंङ बे साबेसे गेलेग्रा सुबुं थायो?
औ मोनथियो नोंथां जेरै- जों नुनो मोनो बिदि जोलुर खेलायाव जों नुनो मोनो। जे नों नोंथां बादि नों थांनि बुंनाय मथेबा मोनसे मोनसे हानजायावहाय सा जिसे सा जिसे सुबुं थायो नंङा होनब्ला?
औ
औ बे खोथाया थारैनो जों होनबा मोननै हानजा जों-जों-जों मोननो हा हायो सा नैजिनै नंङा होनब्ला?
औ औ
औ जों बिदिनो जों बिदिनो गोबां नियमफोरखौ जों हममोननो मोननो हायो जेन बिदि नियम हिसाबै जों मोननो हायो जेन बायहेरायाव थांबा जेखौनो जोंङो बायेराव थांनायखौ जोंङो आउट जाबाय होननाय होनो आरो । औ बिदिनो जों बेयाव खरनाल जोनाय मोन नो बिदिनो हाबबाथाय जोंङो बेखौनो जों गल होनो आरोखि इदिनो। औ बिदिनो जाय सुंबुंङा बांसिन बे बलखौ जोलुरखौ-जोलुरखौ जोनानै बांसिन गल खालामनो हागोन बे सुबुंयानो‌ बे‌ थेरखौ बे‌खेलखौ देरहासार जागोन आरोखि नंङा होनब्ला नोंथां? नोंथाङा खोनादोंना? नोंथां
औ आं आं माथो होगासिनो खौनायाखै नामा?
औ नोंथां खोनादों। औ नोंथांङा खोनादों दा?
औ खोनादों नों
औ जेखौनो जे जाय बांसिन गल खालामनो हायो बे हानजाया देरहागोन नंङा होनब्ला? बे जोलुर खेलावहाय औ बिदिनो आरो बाय बिदि बायदि जों बिदिनो जोलुर बलुर बिदिनो बायदिसिना खेला खुलाखौ जों गेलेनाय नुनो मोनो आरो जोंनि खाथियावहाय आथिखालावहाय नंङा होनब्ला नोंथां औ बिदिनो गोबां जों बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिबा जि जिल्ला लेभेल स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल जों बिदि जोलुरनि खेलाव जोङो सासे गेदेमा सुंबुं सानैसो गेदेमा सुबुंफोरनि जों मुं थिसननो हायो जेरै ख्रिस्टियान रनाल्द आरो आरो माबा मिसि जों बेफोरनि गेदेमा सुबुंफोरनि नाम मुंदांखा हायो लानो हायो नंङा होनब्ला जिखुनु जों लानानै बेखौ जोङो देरगानो जों मटिभेट जायो नङा होनब्ला गेदेमा सुबुं फोरनि नाम लानानै औ नैबे गेदेमा सुबुंनो हादोंबा आंलाय मानो हा हाया होननानै जायो दा नङा होनब्ला
औ औ
गोबां बिदिनो बिदिनो गेदेमा सुबुंफोराबो बहुत माबा खस्थ खथजोंसो हादों नङा होनब्ला नै ख्रिस्टियान रनालदखौ हमनानै ला नै बे बिथाङा ओ सानसेयाव ओमफ्राय दाइन दाइन गु बिदिनो रिंगा दाइन गु माबा बिदिनो घन्टासे माबा प्रेक्टिस खालामो आरो बिथाङा गेलेबाय थानानै बिथाङा बिथाङाबो जोबोर खस्थजोंसो दे सासे गेदेमा जोलुर गेलेगिरि जानो हादों नङा होनब्ला
नंगौ
औ बिदिनो जों बायदि बायदि मोननो हायो आरोख गेदेमा सुबुंफोरनि नामखौहाय नोंथांनि मोनथ नाय मथेब्ला नोंथाङा फंनैसो बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन ना नोंथां
अह बेफोरनि बागैथ जेनेबा नोंथाङाबो मिथिखायो अब्ला बेयाव बेसेबां बुंनांगौनि गोनांथि गैया ओमफ्राय नोंथाङा मिथिया मि बे जोंनि भारतनि ओ माने बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन बे जोलुर खेलायाव सोर दङ
औ आं मिथियो बिथांनि मुङानो जादों सुनिल चेथ्रि
औ नंगौ आंबो बिथांखौनो बुंदों नोंथाङाबो मिथियो
औ मिथियो जों भारतनि जानानै जों मिथिनांगौबो नङा होनब्ला जोंनि जोंनि सोरथि सेथि-सेथियाव सोर दङ भारतनि मादावहाय जोलुर गेलेगिरिया जों बेफोरनि बागै जों गियान बुथुमना लानांगौ आरो बेफोरखौहाय जों इयुननि फिरिफोर खोन्थानांगौ नङा होनब्ला औ। जों जोंनि खाथि खालायाव जोंनि बिदि जोलुर बोलुर बिदि खेलाफोराव जों। जौगायो आरो जोंनि हादरफोराबो गोबां बिदिनो जौगानांगौ जायो। बिदिनि बागै जौगायो आरो। जों गोबां बिदिनो। बहुत मानसियानो जोङो सुबुंफोरखौहाय। गोबां बिदिनो गेदेमा सुबुंफोर। जानो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां बिदिनो बिजोंनो जिउ दानायखौ जों नुनो मोनदों बेजोंनो गोबां बिदिनो रां आरजिनाय नुनो मोनदों। नोंथांङाबो बुंदोंमोन दा रां आरजियो खौथि खौथि नंगौ बियो थारैनो सैथो। नङा होनब्ला औ बिदिनो जों। गोबां बिदिनो नुनो मोनो आरो गोबां बिदिनो जोंनि भारत हादराबो बिदिनो खेला खुलायाव गोबां बिदिनो जों जौगानाय। बेखौ नुनो मोनदों आरोखि। आरो जों बिदिनो खेला खुलायाव जोलुर बोलुरजोंल नङा जोङो खारनाय बारनाय। फोरावबो जोङो जेन जोङो सांग्रां जानांगौ आरोखि जों बेफोरबायदि खेलाफोरावबो जोङो जों। मोजां खेला गेलेग्रा सासे सुबुं जानो हानांगौ आरो जोंनि भारतनि मादावबो जों। बहुत बिदि जौगानायखौ मोनब्ला। जोंनि जोंनि जोंनि हादराबो। देरगायो आरो जौगायो नङा होनब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आंनि आंनि मोनथिनाय बा बेफोरबायदियानो आरो गोबां बिदिनो जों आंनि खाथि खालायाव नुनाय मथेबा आंनि गियाननि मथेबा आं बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आंनि मेगनजोंनो।
औ।
औ बिदिनो आरो नोंथांनि नोंथांनि मथेबाबो बिदिनो खोमा ने।
औ नंगौ नोंथां आंनि मथेब्लाबो बिदियानो ओ।
खाथि खालाफोरावहाय नोंथां समफोर समाबो जाबायदां जोंना।
औ नोंथां आं नोंथांखौ बुंनोसो नागिरदोंमोन आं।
अब्ला ना
औ जागोन नोंथां नोंथांजों खेला दुलानि सायाव सावरायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय आंङो।
औ नोंथां गोजोनथोंसै होनबा नोंथां नोंथांनिसिम। औ।